आ खोनादो खोना औ खोनादोंना आदा?
खोनादों फंबाय खोनादों।
ओमफाय
रालाय बावला
औ बिदिनो जायो एखमबा ज'मा होननाङा बेखौ मोनथिबाय? बे नों दा हरनाया ज'मा जादों नामा?
ज'मा जायाखै।
औ होननाङा बेखौ।
ज'मा जानाय माने बुजियाखै आं नों मा होन्दों?
ज'माखौ बुजिला नोङो?
ज'मा बुजिबाय नोमफ्राय नों मा ज'मा
नङा ज'- ज'मा होफ्लांदोंबा होनदां बोरैबाफोर ज'मा जालाबायोना। जायाखैदा जेबो जायाखैदा ओमफाय?
जेबो जायाखै।
दा आं बेलाय आं बे- आं बे लायरायनायखौबो ज'मा होनो हागोन दा?
औ बै द'हाय रायलायनाया?
हो दा लारायनायखौ
दा रायलायनायखौ दा रायलायनायखौ होनाङाब्रा आंनियावसो जायो बियो। बे नोंनाव दा बेयो नोंनाव खेबसेनो थाहैखागोन। नों होनाङा औ औ।
आदसा औ औ। दे होमबा दे माबा कुइसन सोंनांगौबा सो
सोंनायाथ' आं सोंसै बिदिनो नोङो एसे दानि बोथोरनि आदि आथिखालनि बोथोरखौ इसे माबायदि ज-जादों माबायदि सोलायदों बेफोरनो एसे बुंला बायदो हायोबा।
आथिखालनि बोथोरखौ
आथिखालनि बोथोराव दा दा मा होनोमोनलाय दासान्दि जेनेबा दा आथिखालाव माबायदि बोथोरा सोलिदों? माबायदि जादों माबायदि जानांगौ बेफोरनो एसे बुंला बायदो। जेनेबा माबायदि सोलाय दों बोथोरा मानो सोलायदों माबोरै सोलायखो मानो सोलायदों माबोरै सोलायदों बिदि आरो।
दा बोथोर होनोबा माने मोननै मोननै सो हालौनाय माने फाथ फाट मोनसे जाबाय मेइेन जा बोथोर जाबाय थोरनि मोननै हायो दा, दा जा मोनसे मोनसेया जाबाय बोथोरनि होनबा बै मा हानांगौ जाखो खो दा सम बोथोरनि आबाद मावनाय मानायो बे बोथोर आरो बै मोनसेनि
बे बोथोर
जाबाय दा बे मा होनो ओनसोलाव मा सोलिगासिनो दं।
ओनसोलाव मा सोलिदों थासारियाव माबायदि सोलिदों बिदि आरो
थासारिया माबायदि सोलिदों बे नैबे मोनसे थद दा नोंबा अबे मोनसेखौ सोंदों आंनोबोसो नांगौ
दा बा बोथोरनिनि बागैनो बुंदो नोङो बे आबाद मावनायनि बोथोर।
आबाद मावनायनि आबाद मावनायाथ' दाने मा होनबावनांगौ ज सोरहाबा
दा मा बोथोर दा मा बोथोर मा बोथोर अ मा बोथोर गायो बेफोरनि सोमोन्दै बुंदो आरो
आ दाथ' माइ आबाद गायो। दा माइ आबाद गायो दाथ' दा दाथ' माने बे मा होनो सिगांग्रो नन नाम्बार सेयावनो माने दा मा माइ आबाद गायो आरो।
दा माइ आबाद
गायो औ।
बयबो गायो जायहा जायहा हा हु दं बे गायगोन आरो। दा बेवहाय माने बो थोरा ओरैबायदि जाना होदों सोरनिबानि थाखाय मा दै नांगौ दुबु सोरनिबा थाखाय मा बे अफार जादों नैबेबायदि जायो आरोना दा जेरै हमना। लादो दा सोरनोबा माने दैयानो गैया फिसा फिसा बोरै गायगोन दा बिनि थाखाय मेसिन होलायनानै थिग दं नाथाय ओरै बैबोथाय बिनि उलहा मा दैआनो थाबाय थायो जेरै जेरै जोंहानियानो होनदो जोंहा
औ
माखासे दङ मथा मथि दस बि दस जि बिगासो दं आरोना। दा बेखौ गायनोनो हाया दा बे मा होननांगौ जाखो बेखौ फुख्रि टाइप बायदिसो बे बुस्थुआ
औ माने दै बे दैब्र'
दैब्र' दा बेखौ जों जोहा मा गायनोनो हाया दा बेनो जाहैबाय आरोना बोथोर बोथोर होननानै बुङोब्ला माने बेनो जाहैबाय जेनेबा दा माइ आबाद गायनाय बोथोर दैज्लां बोथोर अखा हाफ्लेबाय थानाय बोथोर। थाम-थुम गायनाय थाम-थुम ओ मा होनो बेखौ थाम थुम मावनाय दांनाय फोजोबनाय बेनो आरो बे बे बोथोरा जाबाय माइ आबाद गायनायनि बोथोर। होननानै जों बुंनांगोन आरोना बोसोरसे बोसोर सोरसे जानो जानो थाखाय बोसोरसे उदैखौ मा सुफुंनो थाखाय। बाख्रि सुफुंनो थाखाय बे बोथोरा जाबाय मा बे बोथोरा नो जाबाय मा बेनो आरो मथा मथि।
ओमफ्राय दा बिदिनो जेनेबा माइ गायखांनानै जेनेबा माइ गायखांनायनि उनाव जों माइखौ माबा खालामनायनि उनाव मोनखांजोबनायनि उनाव हाखांजोबनायनि उनाव मारा होखांनानै जोंनि बा ख्रियाव सोखांनायनि उनाव आरो बिनि उनावबोथ बे माइ गायनाय हायाव आबाद मावनो हाबावो ना। दा बे आबाद मावनायफ्राव जेनेबा मा मा आबाद मावो बेबायदि आरो जेनेबा माइ गायखांनायनि उनावथ जों मेसेंसो फैनोसै ना
औ
दा माइ गायखांनायनि उनाव, सोखांनायनि उनाव, हाखांनायनि उनाव जों माइखौ दैखांनायनि उनाव मेसें फैबायना दा बै माइ गायनायबो बोथोराव माइ माइ गायनो हायावनो आर ना। जेनेबा मेसेंनि मा मा आबाद मावो बेफोरखौ बुंला बायदो? मेसेङाव मा मा आबाद मावो?
ओरैनोथ आंनाव आं आंखौ आं फार्स आं माने आं आंखौ नायबाय आरो। दा आं आंनि नखरनिफ्राय बिलं खालाम आंनि नखरनिफ्राय आं बुंबाय जोंहा माने एथबां आबाद गायग्रा नङा आंनावबो एथबां माने मा गियान गैया आबादनि सोमोन्दै बा ओ मेसे ङाव मा गायो दैज्लाङाव मा मा गायो एथबां गियान गैया आरो आंनाव बेफोरबायदि आं नुयो मानसि खौ गायनाय माने ओरैजाय मा फाथो एरि गायगोन
औ
ओरैजाय मा गायबावगोन फाथो थाबाय मेन आबाद बेसर, सबायाइ
औ
आरो मा गायबावगोन भुजि थेल देमसि बेफोर मेसिंनि मा मेसेंनि आबाद होननानै बुं बुंनो हायो आरोना औ औ
जों आबादखौ आं मिथिनायाव आरो दस्रा माबा थाबावनो हागौ आबादाथ दैज्लां आरो मेसें आं बेखौल मिथिगौ आरो दैज्लङाव मावनाय आबाद ओमफ्राय मेसेङाव मावनाय आबाद आरो।
बोथोरा नङा माने आबाद मावनायनि बोथोरा जाहैबाय माने बुंनांगोन बोथोरा बुहुद बोथोरा माने मोनब्रै ना मोनबा बोथोरा। दैज्लां बोथोर, गोलोम बोथोर, मेसें बोथोर, दुफां बोथोर नैबिदि मोनब्रै ना बेसां बा बोथोरा नाथाय मा मस्ट इमफरटेन्ट होनबा नैबे जोंना दैज्लां आरो मे-मेसें दा बे मोननैखौल'
जों गाहाय गाहाय आबाद मावो होननानै बुंबा बे नैबे बोथोरानो जाहैबाय जों दैज्लां आरो मेसें बे बोथोरखौल' जों मिथियो आरो ना दा बेयाव आरो आरो बे मावनायाव आबादनि बोथोर, ओरैनोथ' दैज्लां आवथ' जेनेबा उम,
दैज्लांआवथ' जेनेबा आबादा गाहाय आबादा जाहैबाय माइआनो जाहैबाय, नंङा होमबा माइखौनो गायो माइ ओमफ्राय बिदिनो, औ ओ गम गम गमफोराथ' ओरैनो मेसेङावसो नामाथाय,
गमफा गम नोंङा नोंङा खोनासं खोनासं गमा गमा, बो बे बे बोथोरावनो गायो,
बे बोथोराव गायोना?
ओ बे बोथोराव गायगोन खिनथु मा जोंना जोंना माने जास अ जोंना जाबाय जोंहा माइ गायनानै जाग्रा, जा माइरं जाग्रा,
माइरं जाग्रा नालाय जोंहा खालि माइखौल' उम,
मालाय खिन्थु ओरै दस्रा, ओ माने दस्रा दस्रा जिल्लायाव, गुबुन जायगायाव पान्जाब एरियाव, ओरैनो मा? बिस्रा मालाय बेनो बे सिजोनानो जाहैबाय बिसिनि मा? गायनाय फुनाय, बिसोरबो सेम जों जेरै ओ, माइ आबादखौ गायो बिसोरबो गम आबादखौ गायो आरो
औ बिदि आरोना? बांसिन बिसोरा बिसोरथ' बिदि जों बायदि ओंखाम, माइरं रुनानै जायाना बिसोरना एसे,
ओमहो
बिसोरना जाहैबाय बिसोरो आथा जायो आथा उम रुथि लानानै जायो बिसोर बिदि आरोना? बिसोर ग'गमनि माबानानै जा जायो बांसिन ग'मनिया आबे आथा जोंनो रुथिनानानै जायो बिसोर, बेबायदि आरो जोंहा जोंनिया ओरैजाय ओंखाम जाग्रा नालाय जोंहा गाहाय बिराद दैज्लांआव जों माइखौनो हमो आरोना? ओमफ्रायो ओरैनोथ' मेसेंङाव, सब आबादखौनो मावनाय जायो जेनेबा बिदिनो, नों दहाय होननाया, खोनादों दा? ओं नों दहाय जा जा जा मख'दों, आबादनि मुं आबादनि माबा मैगं, आबादनि बिदिनो नाम मख'दों गासिबो बिदियानो, जोबखा आरो मेसेंआव बेखौनो गायखायो गायनायालाय बिदि आरो ओरैनोथ' दैज्लांआव बांसिन मैगं-थाइगंखौ मोनो ना मेसें आव बांसिन मैगं थाइगंखौ मोननो नोंनिबा, दे बुंदो दैज्लांआव बांसिन मेगं थाइगं गोथां मैगं थाइगं मोनजायो ना मेसेंआव बांसिन मोनजायो आरो
आंथ' बुंगोन बेहाय मेसेङावनोसो बांसिन, मोनजायि बायदि मोनदों आं। आंनिबा आरोना बांसिन बुस्थुआनो दैयाव जाया। खोनाबाय हेलौ